औ नोंथां औ औ नोंथां।
दै खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ नोंथां?
अ नोंथां आङो दायो बेलासिबावबो एसे गरम मोननाय खाय आरो ना नोंथां आङो दायो बिफां सायाव जेरजानानै दं आरो ना नोंथां।
अ अ मोजां मोजां नोंथां मोजां। मा जानाय ओंख्रिफ्रालाय मा जाखो नोंथाङा?
अ नोंथां जोंना ओंख्रिया माने दालि जहल ना बाथोन बेनिफाय मैगं जेनेबा जोगोनाद बिजौ, खुमब्रा बिजौ बिदि एवनायमोन आरो नोंथां।
मिक्स खालामोमोन नामा नों
औ नोंथां औ - औ।
मोजाङानो मोजाङानो गोथावानोमोन नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
अ, बिदिब्ला नोंथां आं माखासे खोथा सावरायनो थाखाय हैै नोंनाव हरनाय जादोंमोन आरो ना नोंथां, नोंथाङा सम दङ ना? थां आंनो सम होनो हागोन्ना।
औ हागोन नोंथां दङ दङ।
अ, ओ बाथ्राया सावरायनांगौवा बेनोदि ओ जेनेबा जोङो दासिमाव गोदोनिफ्राय लानानै जेनेबा मा - मा गोदान - गोदान बुस्थुफोर मा मा गोदान - गोदान खामानिफोर दिहुननानै लानो हाख खो, बिनि बागै एसे दसे समनिब्लाबो समावब्लाबो जोङो सावरायनानै बिजिनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा।
अ' हागोन नोंथां हागोन।
औ दाथ' नुखायो नोंथां जोंहा मा माादेल' जाखो औ औ। औ दे नोंथां दे।
औ दा जोंहा
औ।
बुंनो थाङोब्ला जे जोंहाथ' गोदो मबाइल फन गैयामोन ना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
औ नोंथां दायो जोङो मबाइल फनखौ माने नुनो थांबाय आरो ना नोंथां। माने जोंहा दानि मुगायाव जे जोंहा इन्टारनेटनि सायाव सोनारो आरो ना नोंथां दानि मान अ' जेनेब्ला जोंहा इन्टारनेटनि सायाव सोनार नालाय नोंथां जोंहा माने आलदा जायगाफ्राव मा आलदा कान्ट्रि मा आलदा जायगा
अ'
जेनेबा जोंनि इण्डियाखौनो हमना ला जेनेबा इण्डियानि बबहाबा बहाबा खनानि स्टेप बबेबा जेनेबा डिसट्रिक् बेफोराव मा जादों मा मादों बबाव दाथ' दैज्लां बोथोर थोरबो नालाय नोंथां बबाव दैबाना जादों बबाव आबादफ्रा खहा जादों बबाव न'फ्रा खहा जादों बेनि बागै माने जोङो दायो जों मोन औ नोंथां गोरलै मोन्थिनो हायो माने जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों गोरलैयै मोनथिनो हायो आरो ना नोंथां।
औ - औ नंगौ - नंगौ।
जोङो बेखौ मिथिनाय जोङो जानबुंनि गेजेरजों
औ -औ -औ।
टिभिनि गेजेरजों
औ - औ - औ।
बिदि आरो ना नोंथां। जेनेबा आरो जोंहा बुंनो थाङोबा जोंहा दायो ए आइनि मुख मा
औ मुगा औ - औ।
अ नोंथां जेनेबा जों ए आइ जों माने जों मोनथिनो मोनै जिनिसखौ जेनेबा जों ए आइ आव सार्च खालामना नायोबा जों मोननो हायो आरो ना नोंथां बिदि आरो ना आरो जोंहा गोदोहायथ' जोङो जेनेबा हान्था मेलानि थाखाय गारि मथर गैयामोन आबाद मावनो थाखाय दानि जुगानि बायदि ट्रेक्टर हालेवनाय गैयामोन
औ - औ।
बेखौ सोलायनायखौ नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां।
औ ओ
आरो जोंहा न' बां न' बांनि बेलायाव जोंनाथ' गोदो नायनो थाङोब्ला जोङो जेनेबा बांला थखथाजों लुनाय न' बांला बेखौ जों जेखौ बांला होनो आरो थुरिजों नुनायल' बिदिखौ नुनो मोनोमोन आरो ना दानि जुगाव जोङो माने बुंनो थाङोबा आर सि सि
औ
सोरबा बिल्डिंनो सोरबा माबानो बिदि माने आपग्रेद जानायखौ नुनो मोन्दों आरो ना न' बांनि बेलायाव
औ ओ अ नंगौ नंगौ नं
आरो मानसिफोरनि बुजिनाय साननाय हनाय बेखौबो आपग्रेद जानाय खौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां। अ बेफोरो आंनि साननायावसो आरोना नोंथां नोंथाङा जे नोंथाङा जे आंनि साननायजों मिलायगोन बे नङा आरोना नोंथां जेनेबा नोंथाङा जे आलदा बुजिगोनबा आं आलदा बुजिगोन बिदि आरोना नोंथां आरो जोंहा जेनेब्ला नोंथां
औ
जोंहा माने गारि मथर हान्था मेलानि बेलायाव ज' जों गोदो जेनेब्ला सोरबा सासेया बेमार आजार जायोबा हस्पिटाल मोजां गैयामोन हसपिटाल दंबाबो जेनेब्ला गोजान गोजानाव बेनि थाखाय हान्था मेला मोजां गैया बेनि थाखाय माने टाइमावहाय जेनेबा लो माने मानसिखौ लांनो हायियाव माने रुंसारि बा जिउ फोजोबना लानाय जायोमोन आरोना नोंथां लामा ससेयाव बिदि नुयोमोन आरो आरो दानि बेलायाव जोंहा हान्था मेला लामा मोजां आरो हान्था मेला उम थाखाय जोंहा गारि मथर थागोन बेयाव जोङो माने दा थाइम टु थाइम मोनैयो आरो ना नोंथां हस्पिटालफ्राव देहा हा थाख बेनि थाखाय माने लाइफा एसे सेफ जानायखौ नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां
औ दानि मुगायाव
औ नोंथां आरो फारसेथिं नायोब्ला जे जोंहा मानसि बांनाय बिबां बांनायनि थाखाय बिफां लाइफांखौ दानस्रांदों आरोना नोंथां बेनि थाखाय आबहावाया एसे गुबुंले जादों आरो ना नोंथां
औ ओ अ
आरो प्रेटनि बेलायाव बुंनो थांङोब्ला नोंथां जोंहाथ' पेट्रल डिजेल बेजों खामोन गारिया दाथ' जोंना गारियाथ' बेथ्रायजोंसो सोलियो।
औ ओ अ
आरो जोंहा जों जे इन्टारनेट सालायो जानबुं बेफोरावथ' जोङो मान्थलि सोरबा बोसोरे सोरबा बिदिनो माने केपासिटि माने रिसार्चनि केपासिटि बे थायो। माने जोङो सोरबा मा वान बान्थनि रिसार्च खालामना लागोन बे सोरबा अवान इयारनि सोरबा सिक्स सि मान्थसनि बिदि आरोना नोंथां बिदिखौ नुनो सांदों आरो ना नोंथां माने जोंहा
औ
इन्टारनेटा माने रिसार्ज होननाय मोनसे सिस्टेम सो माबायाबानो माने इन्टारनेट जेनेबा मा जायगायाव मा नुदों। बेफोरखौहाय नुवा आरोोना नोंथां जों बेफोरखौ मानोे जों नुयो। इन्टारनेटनि थाखायसो जों नुनो थाङो आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ नंगौ।
औ। दा आरो माखासे बाथ्रा दंबावो जे जोङो माने गोदो जों जे न' लुयोमोन बेफोरनि बेलायाव जों बांसिन दिनै माने न' लुनाय बेलायाव जोङो
औ औ।
जोङो जे औवा औवाजों बांसिन न' लुनायखौ नुनो थाङोमोन आरोखि औवा बाहायनाय जेनेबा थुरिनि न' लुनाय हमबाय आङो नोंथां जेनेबा थुरिनि न' लुनायाव औवा हाखौ बाहायनाय जायो। आरो जोंहा दिरुं जेनेबा फिथुलनि दिरुंङा नोंथां। बेखौ बांसिन बाहायनाय जायोमोन आरोख नोंथां दानि बे जोंनिदि जों बाहायो। बेरा खानायफ्राव बे प्लास्टिकनि लाइलननि दिरुं थायोना नोंथां।
औ औ औ।
बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनामोन आरोखि ना नोंथां गोदो। औ दा इयाव जोंना बेनि एलायावबो जोंहा आपग्रेड जादों आरोना नोंथां। आरो जों दायो न'नि न' लुनायनि बेलायाव जोंहा गोदो जेनेबा न'नि दरजा बा खोरखि बेफोरखौ जोङो खोरखिखौथ' बारा बानायनाय नङामोन आरोना नोंथां। जेनेबा दरजाखौ माने औवाजों बानायनायखौ बांसिन नुयोमोन आरोना नोंथां। दानि बेलायाव जोङो बिफां दानफायनानै जोंनि आबहावाखौ नस्थ' खालामना जोङो बिफांनि थखथाजोंसो जोङो दर्जाखौ बानायनाय नुनो मोनो आरो ना नोंथां। आरो आरो दा आपग्रेड बेनिफ्राय आपग्रेड जानानै आरोोना नोंथां। बेनिफ्राय फ्रि जानानै जोङो मा नुनो मोनबावदों जे जोङो लहा बा मोन स्ल जजों बानायनाय दजा खोरखि बेफोरखौ आरो ग्लासजों बानायनाय खौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां।
औ औ औ।
आरो जोंहा इलेक्ट्रिसिटिनि बेलायाव जोंहा गोदोथ' मोब्लिबबो गैयामोन आरोना नोंथां। जायनि जाउनावनो जोङो केरासिनजों लेन्टन बिदि बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां। दानि बेलायाव जोंहा सोरबा बाहायगोन मोब्लिब सोरबा बाहायगोन इनभारटार सलार सिस्टेम। आरो सोरबा सोरबा माने जोंहा गोदोथ' फांखा होननाय गैयामोन आरोना नोंथां। जेनेबा गिसिबजोंसो जोङो बारजाना आरो मोनायाव जों मा खालामो मोनसेे बाय्रायावहाय उन्दुना फारखंआव उन्दुना जोङो गोजोन बाराव उन्दुना अखा थुमल्लेद बारहोमोन आरोना नोंथां। दानि बेलायाव जोंहा मा नुनो मोनदों। मोब्लिबजों खारनाय फांखा ए सि, कुलार बेफोरखौ नुनो थाङो आरो ना नोंथां आरो गोदोनि बेलायाव जोंहा गुसु दैनि थाखायबो मोजां सर्स गैयामोन। दानि बेलायाव नायनो थाङोबा जोङो फ्रिज जे जों होनो नोंथां।
औ।
फ्रिजनि जोहै जोङो दैखौ दसे समनि दोनना गुसु खा खालामना लोंनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ।
दा नोंथाङा आंनि बुंनाया एसेनोसै। दा नोंथाङाबो दसे समनि गेजेराव आंनो माखासे बाथ्रा आं बुंनायाव थालांनायखौ बुंफोरना होनो हागोन नामा नोंथां?
ओ हागोन निस्सय हागोन नोंथां हागोन।
अ बुंफोरना होलाय नोंथां।
ओ बिदिब्ला आङो जागायनोसै नोंथां। जोंहाथ' दायो बिराद एडभान्स जाजोब्बाय ए आइ मुगा होनब्लाबो जादेथ' गोरोन्थि जानाय नंला। ओ इन्टारनेटनि मुगा जेनेबा नोंथाङा बुंलांखाबाय मबाइल टेलिफन बांबोबाय
ख
ओ बेजोंनो लोगोसे ए आइफोरा आपग्रेडनिफ्राय आपग्रेड जानानै नांगौ बायदि कुइसन एनचार आरो बायदि रोखोमनि बाथ्राफोरखौ सार्च खालामब्रबब्लानो मोनो टेलिफनफोराव मबाइलफोराव। आरो बेजों लोगोसे दानि नोजो-नोजोर होनानै नायोब्ला फिसानिफ्राय फिसा मानसिया गोबां रोखोमनि दासिमाव गोबां रोखोमनि नांगौखौ गावनिखौ जथेस्थ'ब्लाबो एसेब्लाबो बांसिनै साबसिनै हामसिनै ओ आवगायनानै मोन दिहुननानै लानो हाबाय आरोना नोंथां। जोङो दानि मुगायावथ' थ' नायोब्ला जोंहा बायदि रोखोमनि जेनेबा ओ गारि मटर गोबां गारि मटरखौ जोङो सेकेण्डफोरावनो सेकेण्ड गोबां रोखोमनि दिहुननो हायो जेनेबा जायनि जाहोनाव जोंहा गोबां रोखोमनि गारिफोर खौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि वलखौ जों सेकेणडआव सेकेण्ड बानायनानै लानो हायो। नाथाय गोदोनि समावहाय जों बेफोरबायदिखौ बिदि मबाइल दिहुननायफोरखौ जोंहा ओ बारा बेफोरबायदि स्मार्ट माबा गैयिखाय ए आइ नि माबा गैयिखायनो बारा दिहुननो हानाय राहाखौ जों नुनो मोनामा आरोना। आरो बेबायदि बिदिनो जोङो नुनोबावो दानि मुगायावहाय ओ जोहा ओ गोबां रोखोमनि मोजां मोजां कलेजफोर खुलिबाय। ओ जोंहा बेयावहाय गोबां रोखोमनि गोरों गोरों ओ माइस्टारफोर डक्ट'रेट लानायफोर फोरोङो प्रिनसिपालफोर दङ। बेफोरो जाहैबाय गोदो नाथाय बेफोरबायदि जोङो सुबुंफोरखौ नुनो मोनामो आरोना‌ नाथाय बेफोरबायदि मानसि दिहु ओंखारनायनि थाखाय जोङो दायो ओ मोजां इडुकेसन फरायनायखौ मोननो हायो। आरो बेबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि फरायनायनि गेजेरजोंनो दा संसाराव न बे दानि मुगायावहाय लेखा फराय फोरोङाब्लाबो जोंहा ओ माखासे बिबाङावहाय थालांनो नागिरदों जायनि जाहोनाव जोंहा एक बान्सा जोबनायनि जाहोनावहाय गोबां रो‌ खोमनि माखासे गिदिर गिदिर मिचिनफोर दिहुननानै लानो हाबाय मानसिफ-मानसिफ्रा। संसारावहाय जेनेबा दानि मुगायावहाय बिनि जाहोनाव ओ जोंहा नांगौ फरायनायखौहाय ओ ए आइ नि जुग जानाय जानायलाय बेफोरखौ सालायनो थाखाय ओ जोंहा स्मार्ट जानांगौ आरो ना रोंगौथि थानांगौ। ओ बेजोंनो लोगोसे ओ आं बुंनो सादोंना बेनोबाव ओ जोंहा नोंथाङादि बुंलांखाबाय ओ गोदोनि समावहाय कारेन्ट गैया बांद्राय गैयामोन। ओ दानि समावहाय सेकेण्डआवनो सेकेणड कारेन्ट मोनो। बे कारेन्ट फैनायनि जाहोनाव जोंहा फांखाफोर मोनबाय बेबायदिनो फ्रेसफोर मोनबाय आरो बेबायदिनो ओ गोबां रोखोमनि ओ मा होनो बेटारि गारिफोर बेफोरबायदिखौ दिहुननानै लानो हाबाय आरोना नोंथां। दासिमाव जोङो नोजोर होनानै नायोब्ला गोबां रोखोम मानसिया ओ बायदि रोखोमनि नांगौखौ दिहुननानै लानो हाबाय आरोना आरो न' बां लुनायफ्रावबो गोदो जोंहा बांद्राय मोजांखौ जों नुनो मोनामोन जे बार अखा एसे फैब्लानो बायदलायखौ नुयोमोन नाथाय दानि जुगाव जोंङो गिदिर गिदिर ओ गोम गोम न'खरखौ जोंङो दा नुनो मोनसै आरो ना नोंथाङा मानसिया डेभलप जाबोननि थाखाय गियानखौहाय जेनेबा गियानखौ बेखेवनानै लानो रोङैनायनिफ्रायहाय मानसिया दासिमाव जौगासिननायाव फ्राय जौगासिननो हादों आरो ना नोंथां बेनो आंनि बुंनांगौआ नोंथां। ओ नोंथाङा आंनो मोजाङैनो बिजिनानै होबाय गोदोनिफ्राय दासिमाव ओ मा मा मानसि आरजिनानै लानो हाखो बिनि बागै आङो फिसानिफ्राय फिसा बिराद मोजाङै आंनो मिलिमाव सोनानै होबाय साबायखरबावो नोंथांनिसिम आंनो सम होनायनि थाखाय।
नोंथांनिसिमबो आंनि बाथ्रा बुंनायफ्रा